हेलौ नोंथां ओ नोंथां खोनादोंना? ए नोंथां खोनादों ना?
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
ओ खोनादों नोंथां औ।
औ नोंथां।
ओ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव आङो रायज्लायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन। दा नोंथांनाव सम दङ ना? ओ जोङो ओ दा जाय आयदानि सायाव सावरायनो आं नोंथांखौ कल खालामदों बे आयदायानो जाबाय ओ जोंनि बर' समाजावहाय ओ औवानि बाहायनाय बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां। ओ जोंहा जोंनि समाज आव जोंहा औवानि बाहायनाया जोंहा गोबांथार नङा होमबा नोंथां। जोङो गोदो गोदाय आजौ आजैनिफ्रायनो औवानि बाहायनायखौ जोङो नुबोदों आरो बिनि औवानि बानजायनाया जोंहा जोबोद गोनां। बा जोबोद गोबां बा जोबोद गोजौ थाखोनि नङा होमबा नोंथां जोङो बेखौ जोंनि संसार जानायाव ओ फ्राय नांथारगौआनो होनजायो। जोङो औवा होननानै बुङोबा बे औवाया मोनसे लाइफां हारिनि नङा होमबा नोंथां बियो ओ गोजौ जायो नुनायाव आरो सेरेयै जोंहा गोजौ जायो आरो गो बेहा गोबां रोखोमनि दङ जेरै ओ फिसाबो थायो गिदिरबो थायो जे जोङो औवा फिसा फिसा औवाखौ जोङो बा फिसा जोलैखौ बा जोङो बेबायदिनो फिसा महरनि औवाखौ जोङो औवा थेरे होननानै बुङो आरो बेबायदिनो जोङो जों जे बाहायग्रा औवा गिदिर ना बेखौ औवा गुबैबो होननानै बुङो आरो बेनिफ्राय देरसिन आरो गोरासिनखौ जोङो औवा बुरखा होननानै मिथिनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन जायगाफोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि औवाबो नुनो मोनो जे जोंहा बेबायदिनो गोमो गाबफोरनि औवा नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ जों बाहायग्रा औवा बेयो जोंहा गोथां गाबनि जे जोङो बे औवाया जाहैबाय जोंहा मोनसे बे गोजौ आरो गान्थि गोनां आरो बेयाव माखासे गोबां बिलाइफोर थायो बिलाइनि गाबा जाहैबाय गोथां आरो बिफांनि गाबाबो जोंहा गोथां आरो बेबायदिनो जोंहा बे बिलाइखौ जोङो नायोबा जोङो लावजेद लावजेद नुयो आरो बेहा लिक सेरा जे साजाय दङ नङा होमबा नोंथां जे साजायथि नङा लिक सिरा साजायथि जोंहा बिलाइयाव मोननो हायो बेबायदिनो ओ औवानि बाहायनाय होननानै बुङोबा गोदो गोदाय आजौ आजौनिफ्रायनो जोङो औवाखौ बाहायबोनाय नुदों जे जोंहा औवा बाहायबोनाय होननानै बुङोबा जोंहा ओ गोदो गोदाय न' लुनाय आरो बे न' लुनायावनो जोंहा थिं खोबनाय ना थिं खोबनाय बा जोङो गोदो गोदायथ' थिं गैयामोन नालाय बिनि सिगां जोङो थुरिफोराव बा प्लास्टिकनि न'फोराव जोङो ओ औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनोमोन जेरै ओ औवाखौ गिबियाव जोङो फेराइ हेबनानै जोङो उखुमाव खाखोनाय जायोमोन बा जोङो ओ खायफा खायफाया न'नि खुन्थिया बेखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन आरो बेखौ गोजौआव फेराय खानानै बेयावनो जोंहा ओ थुरिफोरखौ जाब फारियै जाबनानै जे अखा हाबनो हायि बायदि सान्दुं नांनो हायै बायदि बेफोरबायदि साजायनानै बा थाखो थाखो जाबनानै लानाय जायोमोन बेजोंनो न' बानायनाय जायोमोन आरो बेनिनो जोंहा इन्जुर बाहागो बे इन्जुर बाहागोखौबो जोङो औवाजोंनो हेबनाय जायोमोन आरो जोङो फाथो सिना बाहायोब्लाबोथ' जोङो औवा फेराइजों फाथोसिनाखौ खाजाबनो नांगौ औ ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ जोङो बे न'आव जाहैबाय जोंहा औवानि बाहायनाय आरो बेबायदिनो जोङो ओ जोङो संनाय खावनायावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो जे जोङो गोदो गोदाय खादौ आरो दालि खाथा ना खादौखौ जोंहा ओंखाम एर खावनो थाखाय जे जोङो गोदो गोदाय थौआवसो सङोमोन नालाय जे बुरजा बुरजा सङोबा जोंहा बेबायदिनो अबावबा मोनस'वा बा खासा खावरा बे बेफोरबायदि जानो थाङोमोन बेनि जाहोनाव जोंहा ओ खादौजों एरखावनाय बेबायदि हुदा दंमोन अब्ला मोजाङै सोरोमो होननाय बेफोरबायदि दंमोन बेनिफ्राय जोङो दालि खाथाया जाहैबाय ओ बेबायदिनो फिसा औवा दालाय बा बिजौखौ जोङो बानायनाय जायो बेनि जोहै जोङो दालि जहल आलु जहल बेफोरखौ संनायाव जोङो ओ साग्लिनाय जायो जे दोखो दोखो गेब्लेहोनो थाखाय जोङो बेखौ बानायनानै लानाय जायो दालि दा खाथायाव जोंहा मोननै ओ गनसि सैनानै जोङो बेखौ बिजौ बाहागोआव जोङो मोननै थुफ्लंनानै बेखौ बेखौ सोनानै होनाय जायो बेनिफ्राय जोङो साग्लियोबा मोजाङै गेब्लेयो आरो। थिग बेबायदिनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय आरो दासिम बाहायनाय जोङो नुनो मोनबावो जे जोंहा ना हमग्रा आगजुफोर बाहायनाय बानायनाय जेरैहाय ओ सेन, खखा जेखाइ, खबाइ, फल' नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जेखाइ होननानै बुङोबा जोङो बेखौ बर' आइजोफोरा ना गुरनायाव बाहायो आरो जोङो खखा होननानै बुङोबा जोङो बर' हौवाफोरा जोङो बेखौ दुब्लियाव बा बबेबा दैफोरखौ थेनानै आलि बानायनानै जोङो बेखौ सानाय जायो जे खखाखौ जोङो औवा गथा लानानै बेखौ ख्रि ख्रि फारसेथिं दानखावनानै आरो फारसेथिं दानखावनो नाङा बेनिफ्राय बे दानखावनाय बाहागोखौ दिरुंजों हेबनानै खुगा बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेजों ओ दै आरो ना हाबलाङो बेनि गेजेराव दैया बाहेरायाव गलाङो आरो नाया थाबथायो सेनाबो बेबायदिनो जोंहा ओ गथा महरै जोङो बेखौ ओ गुवारै हेबग्रोनानै गथाय फारथुमनानै लायो बेनिफ्राय मोनसे हाबग्रा जोंहा ओ लामा दोनो बेनिफ्राय ओंखारग्रा लामाबो दोननाय जायो नाथाय सानाय स समाव बे बख'ग्रा लामाखौ होथेना दोननाय जायो आरो नाफोरा हाबग्रा लामाजों हाबलाङोबा आन्दायो बा ओंखारनो हाया जायो जे लामाखौ बिसोरो आन्दायो आरो। बेनिफ्राय जोङो औवानि बाहायनाय बुङोब्ला आरोबाव जोङो मख'नो हाबावो जे जोंहा माखासे जोंनि आथिखालाव जोङो बिल्डिं बायदिसिना लुयोना बेफोराव जोङो लुजेननो थाखाय बा सापर्ट खालामनो थाखाय ना जोङो बेफोरावबो बाहायो नङा होमबा नोंथां। थिग बेबायदिनो आरो जोङो मोनसे गोनांथार बाहायनाया जाहैबाय जोंहा गोदो गोदाय जोनोम जोनोम जानाय समाव जोङो उथुमै हास'नाय बेयाव औवानि बिज्लाजों बा गोबौ खालामनानै हास'नाय जायोमोन होननानै मिथिनो मोनो। बेजों लोगोसे जोङो थैनायावबो जोङो बाहायनाय बेखौ नुनो मोनो जे जोंहा थैनाय सुबुंखौ बा मानसिखौ जोङो बानगारनो थाखाय बा बेखौ सावहैनो बा फबहैनो थाखाय जोङो ओ पाटिकि हिसाबै लाङोमोन आरो नोंथां बेनोसै नोंथाङाबो बेबायदिनो फोरमायनो हागोन ना।
हागोन नोंथा औ। जोंनि बर' समाजाव औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि सामफ्रोमबो संसार जाफ्लेबाय थानायाव बाहायनायनिफ्राय अनगायै जोंहा मा माखासे दोरोङारि नेमखान्थि फोरनि गेजेरजोंबो जों औवाखौ बाहायनाय जायो जेरै जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव बाहायनाय आइजें आइलाफोर होननानै बुङोब्ला जोंहा औवानिफ्राय बानायनानै मोननाय जेरै माइरं जावनो थाखाय जोंहा औवानिफ्रायनो जों संग्राय हेबनाय जायो आरो माइरं सालिनो थाखाय जोंहा सान्द्रि हेबनाय जायो औवानिफ्राय आरो बेजोंनो लोगोसे जेरै बेसर जिगाब माइ साबा बैफोरखौ जोंहा सालिख'नो थाखाय जेरै जों औवानिफ्रायनो सान्दांखा जों बेखौ बानायनानै लानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा मैगं सायनो नि थाखाय मैगं खादाखौबो जोंहा औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो बे औवानि मैगं खादाखौ जों आथिखाल समाव बांद्राय बाहायनाय नुनो थांबांलिया नाथाय नाथाय गोदोनि दिनाव जोंहा बांसिन आ औवानिफ्रायनो जों मैगं खादाखौ बानायनानै जोंहा बैफोराव माखासे जेरै ओ हाग्रानि मैगंफोर जोंहा सायनाय जायोमोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो जेरैहाय धोरोमारि बिथिङावबो जोङो जोंनि औवानि बाहायनाया जोबोरैनो गोनांथार जेरैहाय बाथौ दुमनायनि बेलायाव जोङो बाथौआरि सुबुंफोरा औवाखौनो मेन होननानै जों बाहायनाय जायो जेरै बाथौ दुमनायनि बेलायावहाय जोंहा ओ दाउथु बिखा हेबनाय आरो सेलेमाला हेबनाय भेराय सैनाय खुन्थिया गायनाय बेफोर गासैबो बिथिङावनो जोङो औवाखौनो बाहायनाय जायो आरो धोरोमारि बि बिथिङाव जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे जेरै दहाय नोंथाङा बुंदोंमोन मानसि गोथै बारलांनो थाखाय जोंहा ओ औवाखौ बाथि खालामनानै बाननांनाय जायो दा बै मानसि गोथै जेनाखि बानलांगोन औवा बे औवाखौ जाय सुबानिफ्राय जोंहा दाननानै लाबोदों बै सुबानि जाखिनि माखासे औवा बाखि थानायफोर बेफोरखौ जोंहा दाननानै ओ बाथौ दुमनो मोना होननानै जोंहा मोनसे दोरोङारि फोथायनाय हुदा दङ ओ बेबायदिनो जोङो औवाफोरखौ बाहायबोनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा दंबावो जोंनि दोरोङारि दामजुफोर जाय दामजुफोरखौ जोंहा औवानिफ्राय बानायनाय जायो जेरै जोङो जोंनि बर'नि आंगो दाम आमजु हिसाबै जोंहा सिनायथि मोननो हादों ओरै जि आइ टि मोननाय जोंनिनो बर'नि दामजु सिफुं दोरोङारि सिफुं जाय सिफुंखौ जोङो खेराइायाव दामनाय जायो आरो दोरोङारि मोसानायफोराव जोंहा दामनाय जायो बर'नि दोरोङारि सिफुं होननानै बुङोब्ला जोंना सिफुंनि गुदुङा गुदुंबा आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो ओ बे सिफुंखौहाय जोङो औवा बिजौनिफ्राय जों बांसिन बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा दंबावो गंगोना गंगोनाखौबो जोङो औवानिफ्रायनो नाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो थरखा थरखायाबो जाबाय जोंनि मोनसे दोरोङारि दामजु जाय दामजुखौ जोङो बैसागु बोथोरावहाय बाहायनाय जायो बेखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानाय बा बानायनानै जोङो लायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो औवाफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनबावो जेरै आबाद मावनो थाखाय जाखिनि जोङो जुंगाल बाहायो बै जुंगालखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो मै मै होनो थाखाय जोंहा मै बाहायो बे मैखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा माइ बान्नो थाखाय जाहा बावखा बे बावखा बौखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। आरो मोसौ होनो थाखाय जोंहा लावथि बे लावथिखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा आ मोसौ जेख खिनि मोसौखौ जों दुरुं खानानै खुन्थिया दोननानै दोनो। बै खोन्थियाखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय नुनो मोनो। बुंनो थाङोब्ला जोंहा आ औवाजोंनो जोंनि संसारा जायो। जेरै जों जोनोम जाजेननायनिफ्राय थैजासिम जों औवाखौ बाहायो। जेरै नोंथाङा दहाय होननाय बायदि आ गथ' जोनोम जानाय स समावबो जों औवाखौ बाहायो। आरो थैनाय समावबो जों औाखौ बाहायो। आरो संसार जानायनि बेलायावबो जों औवाखौ बाहायो। जेरै जों आबाद फोथारफोरावबो जोंनि आबादफोरखौ जों जिब जुनारनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जोंहा औवाखौ सोरगिदिं बेरा दुमनानै जोङो होनाय जायो। बेजोंनो लोगोसे जोंहा जेब्ला औवाया गोरलै गोरलैहां एसे जौहांनाय बै औवाखौ जोङो दाननानै जोङो बेराफोर खानो थाखाय जोंहा थेवोल जिरनाय जायो। आ बे औवाखौ जोङो गुबुन गुबुन जोंनि गामि ओनसोलाव संसार जानायफोरखौ जों बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो न' लुनायनि बिथिङावथ' जोंहा गुबै ओ जों औवाखौनो बाहायनाय जायो। जेरै गोदोहाय जोंहा थोरिनि न' लुयोमोन बेवहाय जोंहा फेराय खौ जोङो औवानिफ्राय सैयो। मुदाखौ जों औवानिफ्राय होयो। खुन्थियाखौबो जों औवानिफ्राय होयो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा मान्दालिखौबो जों औवानिफ्राय होयो। इन्जुरखौबो जोङो औवाजोंनो दुमनाय जायोमोन। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा आ आबाद फोथारावनो माखासे आबादारिफोर हमग्रा जों खफ्रि बे खफ्रिखोबो जोंहा औवानिफ्रायनो बानायनाय जायोमोन। आरो माइ दोननो थाखायबो जोंहा बाख्रिनि अनगायै जों दुलि बे दुलिखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायोमोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दारहा दङ। बे दारहाखौ गोदोनि दिनावहाय जोंहा बांसिन आ उन्दुनाय समाव बा गोलोम बोथोर समाव जिराय जिरायग्लांनाय समाव जों दारहा खौ बाहायनाय जायोमोन। आट आरो जों गुबुन गुबुन बिथिङाव जोंनि बर' समाजा जों औवानि बाहायनायखौ बुंनो हायो। दा औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै नोंथां जों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नोंथाङा आ औवानि सोमोन्दै गोबां ओ गियान होलांबाय। दा जोंनि सावरायनायखौ एसे खिनियावनो दोनथ'नाय जाथों नोंथां गोजोन्थों।
गोजोननाय थाबाय।